हेल' औ खोनादों नों। नोंथाङाबो खोनादोंना आंनिखौ औ औ। बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दङ
ओ आङो मोजाङैनो दोङो नोंथां।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैयो। जाहैबाय जोंनि। दैज्लां बोथोरनि आबादनि सायाव आङो एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां। औ। जोंना दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्लाथ' गिबियावनो जोंनि। खुगायाव फैयो माइ आबाद।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैसो जोंना गुबुन गुबुन आबाद फोरा फैयो जेरैहाय जों जिंखा पथल लेस्रा भेन्दि बेफोरो जोंना माइ आबाद उनावसो फैयो औ नाथाय जोंहा ओ बेफोर आबादा जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादनिख्रुइ दा गोबांसिन जालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनदों एबा माइ आबाद खौ मानसिफोरा गोबां खम मावनायखौ जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनदों नाथाय औ औ थेवब्लाबो जोंआ हाय ओ गाहाय आबाद होनोब्ला जोंना माइ आबादखौनो मोनथिना लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे आसाम हादोरसानि गासैबो सुबुङानो एबा जौसे जौखोन्दो सुबुङानो जों जोंना ओंखाम जानानै थांनानै थायो बेनिखायनो बे ओंखाम खौ संनो थाखाय जोंहा माइ एबा माइरंनि गोनांथि जायो बे गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो जोंहा माइ आबादखौ मावनाया गोनांथिथार होननानै आङो साननानै मोनदाङो।
औ औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो माइ आबादखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मावो एबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिख्रुइ दा माइ आबाद मावनायखौ खम नुदों नुदों ना गोबां नुदों नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां ओ थारैनो ओ आं नोंथांनो दा माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो ओ फोरमा मायना होनो सानबाय नोंथां ओज जोंहा गोदोनि आरो दानि ओ जुगाव नायोब्ला जोङो माइ आबाद मावनायखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां बांद्राय नङा एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों । ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर' हारिया माइ आबाद मावनानै जाब बोदों आरोना नोंथां ओ माइ आबाद मावनायानो जादों जोंनि बर' हारिनि ओ। मोनसे गुबै खामानि होननानै जों मिथिनो हायो आरोना नोंथां ओ जोङो माइ आबादखौहाय माबोरैहाय मावो होनोब्ला जोङो जेब्लाना दैज्लां बोथोर सौफैयो अब्ला जोङो बे माइ आबादखौ मावनो लायो आरोना नोंथां ओ जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय दुब्लि फोथार नांगोन बे दुब्लि फोथारावहाय जोङो ओ माइ फोनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन आरोना नोंथां जायखौ बुङो जोलै ओ बे जोलैखौहाय जोङो गिबियावनो बस्थाफ बा थौआव लानानै साननै बा हरथामनि सोमनानै दोननांगोन आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बोखांनानै हायाव हरसे बा हरनै दोननांगोन जाहाथे बेनिफ्राय गाजा ओंखारो । बेनि उनावहाय जोङो ओ दुब्लिफोथ थाराव लांनानै खाराइना दोनखानाय हायाव जोङो आरामसे सेनो ओ मै होनानै बेखौ स्लिम स्लिम बानायना दोननांगोन आरोना नोंथां ओ स्लिम स्लाम बानायना बा जेन बा जोंना माइया समान रज'यो बेनि थाखाय जोङो मै होनानै बे आ ओ जोलैखौ जोङो दुब्लि फोथारावहाय फोना दोननाय जायो नोंथां । बेनि उनावहाय जेब्लानो बियो रजग गोन अब्ला जोङो से बा उम देर माससोनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ ओ फुनो लानाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो दुब्लि फोथारखौ एवखांना ला खांनायनि उनाव सामार होखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेयाव दै जायो अब्लाना जोङो आलि खोनानै लायो नोंथां।आलि खोखांनायनि उनावहाय जोङो आइजो माहारिफोरखौहाय खोथिया फुनो ओ हाजिरा लाबोनानै जोङो ओ दुब्लि फोथाराव माइ गायनो लाबोयो। जोङो दानि मुगायावथ' नुनो मोनदों गोदो जोंनिया ओ न'खर न'खर आदि जायखौ बुङो सावरि जानाय होनो ना नोंथां? बिदि साव रि जानानै जोङो न' न' ओ सावरि जाफैयोमोन आरो ना नोंथां। जोङो ओ फाला बदल गायलायना होयोमोन। नाथाय जोङो दानि मुगायाव बेखौ नुनो मोनला।दानि मुगायाव जोङो गोबांखौनो नुयोदि हाजिरा हाजिराब्लासो जोङो माइ आबादखौ मावनो एबा गायनो ओ हायो आरो ना नोंथां।ओ गोबाङानो दानिया हाजिराल'सो ओ नागिरो ना नोंथां?
नंगौ।
बेबायदिनोहाय जोङो माइ आबादखौ जोंनि बिथिंहाय मावनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायै जोङो गोबां बिबांनिबो आबाद मावनो हायो।जेरैहाय जोङो माइ माइनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां मेगंनि आबाद मावनो हायो। जेरै जोङो ओ जोगोनार, खुमब्रा, लेस्रा, जिंखा फेन्दि, बानलु बायदिसिना आबादखौबो जोङो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जा यो आरो ना नोंथां। नोंथांनाव आं सों ओ फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथां। ओ गो दोनि आबाद मावनायाव मोजांसिनमोन ना दानि आबाद मावनाया मोजांसिन नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां जाहाथे ओ जोंनि दानि आबाद मावनायखौथ' जोङो गो बां हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों।जेरैहाय जोङो ओ बाज जेनेबा ग'लानि रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बेखौ जायोब्ला जोंनि देहाया ओ माबायदिहाय नस्थ' जायो बेफोरनि बागै नोंसा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो। जोंना गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद होनोब्ला गोबां जोङो ओ सोलायबोनाय एबा गोबां गोदान गोदान आदबखौ बाहायनानै जोङो आबादखौ खौ दानि मुगायाव मावनायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
औ नों
औ। बे गोदान गोदान आदबखौ बाहायनानै आबाद मावनायखौ जोङो फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा मोजां नुहुरनाय जायो। जेरै जोंहा ओ रांखान्थि बिथिङाव नायो ब्ला जोंहा दानि ओ आदबजों आबाद मावनायखौ जोङो मोजां होननानै साननानै लानो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला मानो होन नानै बुङोब्ला जोंहा गोदोहाय गोबोरखि हासार होनानै आबादखौ माव नाय जायोमोन एबा खानस्रि हासार होनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन। नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बेफोर हासारखौ होनानै आबादखौ मावोब्ला जोंना आबादखौनो जानायखौ जोङो नु नो मोना। बेनि थाखायनो जोङा औ बेनि थाखायनो जोंङाहाय ओ बायदिसिना रासायनारि मुवा बाजारनिफ्राय मोननाय ओ एबा नार्सार बायदिसिनानिफाय लाबनाय जोंङो रासायनारि हासार एबा ओ केमिकेल मुलै बायदिसिनाखौसो जोङो बाहायनानै आबादखौ गोबां जाहोयो । थिग बेबायदिनो बेफोरखौ बाहायनायनि जाउनाव जोंहा एसे हायावनो गोबां फिथाइ मोननायखौ जोङो दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय जोंहा जिंखा आबादखौनो माव नङाब्लाबो गुबुन आबादखौनो माव। बेफोर आबादावहाय जोंहा उन्दैनिफ्रायनो मुलि होनानै देरजासिम ओ फिथाइ। थाइजासिम मुलिखौ होबाय थायो जेबोला बेदि मुलै एबा भिटामिन बायदिसिनाखौ हो बाय थायो अबोला जोंहाहाय औ सेरसे थायनांगौ ओ गो दोनि मुगायाव सेरसे थायनांगौमोनब्ला नाथाय बियो दानि मुगायाव मुलि बायदिसिना नि भिटामिन बायदिसिना मोननानै बियो। सेरथाम सेरब्रै थायो। बिदिनो जोंना गोदोनि रुजुनाया गोदो औ गोदोनि रुजुनायनिस्रुइ खावसे से एबा बेनि बिनि बांसिन बाराया दानि मुगायाव जोंना फिथाइ बायदिसिनाखौ थायनाय नुयो। नाथाय जोंहा बेराफारसेथिं नायोब्ला ओ बेखौ जोङो जों नि देहानि थाखाय जोबोर गाज्रि होननानै जोङो मोनथिना मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बेफोर केमिकेल बायदिसिना होनाय मैगंखौ जोंहा जायोब्ला जोंनि देहायावनो ओ बेफोर अ' हासारफोरा डाइरेक्ट हाबो हाबलांनो मोनाब्लाबो जोंना बे फिथाइनि गेजेरजों जोंनि देहायाव हाबलांफानो हायो बेनि थाखायनो जोंनि देहायाबो । जोबोर खहा एबा लोरबां जानायखौ जोङो नुनो मोनो। थिक बे ओ थिग बेबायदिनो दानि सुबुंफोरा बेफोर मैगं थाइगंखौ जानानैनो । जोंनि देहा एबा सोलेरा जोबोर लोरबां जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनोहाय जोंहा आंनि साननाय बायदिब्ला जोंनि न'आव जानो थाखायहाय। गोदोनि बायदि न'नि बारियावनो एसेहाय ओ । मैगं थाइगंखौ न'आव जानो थाखाय एसेब्लाबो मावनानै गोबोरखि हासार । एबा खानस्रि हासारखौ बाहायना नङाब्लाबो जोङो न'निनो बायदिसिना गारजानाय मुवा बे बेफोरखौ होनानैहाय जोंना आबादखौ मावनानै ओ न'खराव जा नायनि सुबिदा खालामनांगौ होननानै आं सानो। नङाब्ला जोंहा बाजारनि मैगं बायदिसिनाखौ। बायना लाबोब्ला जोंना बायदिसिना हासार होनायनि जाउनाव बाजारनिफ्राय लाबोनानै । न'आव दसे एबा हरसे दोनफायनाय दोनफैब्लानो जोंनिया बैफोर मैगंफोरा जोंना हामा जालाङो एबा गाज्रि जालाङो नङाब्लाबो जोंना सिंङाव सेवो बिदि गोबां ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। बि ओ बेनि थाखायनो आङो ओ फारसे थिं गाज्रि फारसेथिं मोजां ओ खौ नोंथांनि सेराव आङो एसे फोरमायनानै होलांबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला औ औ खोनादों। बिदिनो आबादफोरखौ औ जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय दानि गोदान आ आदबजों जोङो। गोबां सुबुं एबा ओ गासैबो आबादारिनि बिथिंङाव ओ जौसे जौखोन्दो एबा नङाब्लाबो जोङो दाइनजिबा जौखोन्दोखौ । नो दानि मुगाजों आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा ओ समजों गोरोब गोरोबनानै जोंनि आबादारिफोराबो दानि मुगाजों आबाद मावनायखौ जोंना ओ हमना लाबाय एबा गावनि जिउनि राहा होननानै जोङो सानना लाबाय ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ बिदिब्ला औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां ओ उनफोरावहाय लोगो मोनफिनगोन नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों बिदिब्ला नोंथां औ औ